खोनादोंना औ नोंथां नों खोनादों नोंथां दे नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलि
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'नि दोरोङारि जानाय जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम मशज्ञनागोन गोनांनो आंनो
सम होनो हागोन नोंथां रायज्लायजागोन।
औ दे होमब्ला जों दोरोङारि जानाय होनाय जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरा ज ओंखामजों लोगोसे गोबां ओंख्रिबो जोङो संनानै जायो नङा होमबानो नों जेरै बर'फ्रा गावनो आबाद मावनानै मोननाय जेरै माइरं ओ बे माइरंजोंनो जों बर'फोरा जानानै थांना थायो आरो बर'फ्रा जोंनि सा सानजा ओनसोलाव गासै माहारियानो बर'फ्रा ओंखाम जानानैनो थांना थायो नङा होमबा? औ ओंखामजों लोगोसे जोंङो गोबां ओंख्रि जाफानो गोनां जायो जेरै ओंखामलावथ' जों जानानै थांना थानो हाया नङाब्ला
औ नोंथां
गाहाय जाग्रा आदारि आदार हिसाबै जों न'खरखौनो गाहाय साननानै लायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बर'निनो जानाय जेरै ओ नारजि अमा बिदिनो खुमब्राजों हांसोजों बिदिनो सबायजों साम'जों बिदिनो गोबां ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा ओंखामजों जायो आरो लोगोसे जोङो ओ सबायखौ आं बुंग्रोनोसै सबायखौ जेरै बोरैहाय जों साम'जों जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा बबेबा फुख्रि बा बबेबा दुब्लि फोथारनिफ्राय लानानै फैनानै जोङो जेरै साम'खौ ला लाना फैयो लोगोसे जे जोङो साम'खौ जोङो सोमनानै दोनो सानसे बा साननै बेखौ खिगार होयो लेथ्राखौ बेनि खौ साफा खालामनानै होुख'नानै जोङो हांगार बा मखिफोरजों जों साफा होख'नानै जोङो बिनि खिथुखौ जों दानस'यो दानस'नानै बिनि खुगानि माने बेनि खुगा साइदखौ जोङो बोखानानै लायो आरो अब्ला जोङो बेखौ जोङो। संनानै जानो थाखाय जोङो गोबां सबायखौ जों सोमनानै दोनखायो सानसेनि हराव जागोनब्ला जेनेबा सानाव सोमबाय आरो जुदि हर फुङाव जागोनब्ला जोङो सो हरावनो सोमना दोनखायो आरो सबायखौ अब्ला बिदि खालामनानै जोङो जायो जानानै जेनेबा जोङो एवनानै जोङो बेखौ साम'खौ जोङो सबायजों जायोब्ला जोबोर खहाबो गोनां जायो होननानै आबै आबौ होननानै होनबा देखायनानै गालांबाय दिन्थिनानै गालांबाय दाबो आथिखालनि मानसिफोरा सबायखौ माने साम'खौ बिदि संनानै जायो आरो जोंनि साइदावहाय आरो लोगोसे जसे जोङो ओ साम'जों लोगोसे जोङो जोङो अनला ओंख्रि जायो नङा होमबा? अनला आंख्रि जों माइरंनिफ्रायनो मोनो जेरै नोङो बेखौ जोङो माइरंखौ सोमना दोननानै जेरै दिंखि सिगांथ' रुलार थायोमोन नङा होमबा आथिखालाव जोङो खमायलांनाय मोनबाय दिंखिखौबो नाथाय आथिखालाव जोङो मिसिनजों बानायनाय कारेन्ट जों जायखौ जों ग्रिडारजो बे माइरंखौ हुनानै गन्थ्रि खालामना लायो। आरो अनला संनोबा जों गिबियावनो जोङो नों अनलाखौ नोङो माजों जागोन जेरै लाइनि अमायानो जाहैगोन दा खुमब्रानि ना बिदिनो नोङो गोबां मैगं दोङो जेरै मुलाफोरजोंबो जोङो अनला जानो हायो बिदिनो जोङो उम बिदिनो जोङो मा होननानै बुङो सबाय बिदिनो गोबां मैगंजों जोङो अनलाखौ जाफा लायनो हायो आरो। बेयाव लोगोसे जोङो जोंनि बेदरफोरखौबो नोङो होफानानै जानो हायो। थिग थेनेखा जे जोङो अनलायाव जों नाखौ होनानै जानो हायो। जेरै मुलानि अनला जानोब्ला नोङो गिबियावनो जों माइरंखौ सोमनानै दोननानै बेखौ गुन्द्रि खालामनानै आरो मोजां बिलाइखौ सं लानानै जोङो बेखौ बिलाइखौ जोङो एवफ्रामनानै लानानै जोङो गुलि होनांगोन आरो आरो बेयावहाय एसे जोङो खारि बिदि स सारलाना अला बिलाइआ थाबनो गलिलांगोन आरो अब्ला बेनिफ्रायनो जोङो बे आदारखौ जोङो मोननाय जायो बेयाव ननोङो बेदरखौ एवफ्रामनानै लागोन होनबा नोङो नाफोरखौ फ्राय खालामना लाखांनायनि उनाव नोङो बैयाव नोङो गारलनानै होनाय जायो आरो। बिदि खालामनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो आथिखालावबो बर' बिदिनो जायो आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय बिथांमोननि साइदआवहाय खारै ओंख्रिखौ बोरैहाय बानायनानै जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ खारदैया जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोनांथार ओ जाग्रा मुवा ओ जाय खारदैखौहाय जोङो थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो। जेरै जों थालिर बिफांखौहाय ओ फिसा फिसा दाननानै जोङो फोरानग्रोननानै जेब्ला बेखौ जों फोराननाया रानो अब्ला जों बेखौहाय सावनानै बै हाथ'फ्लाखौहाय जोङो ओ दैजोंहाय सर'नानैहाय जोङो खारदै बानायनाय जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंहा बेसर साबा आरो सिबिं साबा सबाय साबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा खाथ्रि बिफांनिफ्राय जोङो खारदैखौ बानायनाय जायो नोंथां। बेबायादिनो जेरै बेसर साबानिफ्राय खारदै बानायनाय होनोब्ला बिसर साबाखौ बेसरखौ जोंहा मारा होखांनायनि उनावहाय बै जिगाबखौ सावनानै बेनि हाथफ्लाखौहाय जोङो सा सानिखौ आराम खांनानै जों बस्थाफ्राव सोना बिनिफ्रायनो जोङो दैजोंहाय ओ बेखौ सौगारनानै जोङो खारदैखौ बानायनाय जायो गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो नारेंखल खलथानि फ्राय जोंहा साल दाउखुमैखौ सिङाव होनानै जोंनि बै जिेखिनि जों हाथ'फ्ला जोङो बै आ थालिर बा सबाय जिगाब बा बेसर जिगाबनिफ्राय सावनानै मोननाय ब हाथ'फ्लाखौहाय सायाव दोननानै जोङो ओ‌ दैजों सगारनाय जायोमोन दा बेबायदिनो जोङो खारदैखौ मोननाय जायो नोंथां। खारदैनि थावनाया जाबाय गोबाब आरो बेखौ जों गोबांथार जोंनि बर'नि मैगंफोराव जोङो ओंख्रिफोराव जों होनाय जायो लोगोसे गोदोनि दिनावथ' जोंहा बांसिन थाव बाहायनायनि हुदा गैयामोन जायनि थाखाय जों खारदैखौनो थाव हिसाबै जोङो बाहायनाय जायोमोन दा जोङो खारदैखौ माब्रै जायो होनोब्ला जों जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखायबो जोंहा खारदै नांगौ जायो नोंथां। लोगोसे नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जहा खारदै नांगौ। आरो लाफायावबो जोंहा खायफाया खारदै होनानै ओ बिदिनो लाइ खारै लाफा खारै बिदि जायो। आरो खायफाया सब सबायावबोथ' जोंना गोनांथारानो। बेबायदिनो जोङो ओ खारदैखौहाय जानाय जायो ओरैनो खारदैखौहाय जोङो आथिखालावहाय खायफाया माबेबा माबेबा जायगायाव जों खारदैखौ मोनस्लाबा जेरै टाउन सहराव थानाय सुबुं खारदैनि जायगा दैायावहाय बांसिन आथिखालाव सदा बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो सदा आरो खारदै बिसोरो एखे मोनसे खामानिखौनो मावो बेखायनो खारदैखौ मोनस्लाबाबो जों सदाखौ बाहायनाय जायो बिदिनो खारदैखौहाय जोङो ओ बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो बे खारदैखौहाय गोदो थोरसि लथा सुनायावबो बाहायोमोन खारदैनि हाथफ्लाखौ आरो खर' लोबोमोनबो ओ बे खारदैफोरजों लोबोबा जोंनि खानाया मोजां जायो होननानै जोंहा फोथायबोदों आरो गोदोनि सुबुंफ्राथ' बांसिन खारदैजोंनो खर' लोबोमोन नोंथां। बेबादिनो जोङो खारदैनि बाहायनायनि सायाव जोङो फोरमायनो हायो दा आं मोनसे कुइसन जोंनो सानबावदों जोंनि बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै ना नाफाम बे नाफामखौ जों माबोरै बानायो आरो माबोरै जोङो संनानै जायो बेनि सोमोनदै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ नोंथाङा बावनो सोंदों नाफाम औ‌ बेखौ बनायनाय आंहा एक्सपिरियेन्स गैया आंहा खोनादोंसो आं ओं दिनै नाखौ जा जोंनि नाव एफाग्राब बनाया नाफामखौ जों गिबियावनो जोङो बोरै बनायो होनब्ला जोङो ना ना फिसाया ना मावा फिसा नङा होमबा बेखौ जोङो बांसिन मोजां जायो होननानै जों फोथायो जाय मावनाया जोङो नों दुब्लि फोथारनिफ्राय लाबोगोन बा बबेबा फुख्रिनिफ्राय लाबोनानै नों बेखौ मोजाङै साफा सुनानै नोङो एसे नोङो फोराननानै फोरानदबनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जों बेखौ जोङो बेखौ नेेनानै लानाय जायो बिनिफ्राय फ्राय बेखौ बन्थ्रि देग्लिनानै लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जायखौ जोङो हाग्रायाव मिथिंगानिफ्राय मोनो जेरै थास' गोसोम नङा होमबा? जाय थास' गोसोमनि माबा देन्थाफोरखौ आरो लोगोसे बिनि बिथौ बायसा देन्था ओंखारनायखौ जोङो बेयाव जोङो नेनानै जों बेखौ देग्लि नानै लाफानाय जायो आरो आरो बेखौ लाफाखांनायनि उनाव जोङो बे नाफामखौ मोजां मै जों बार हाबनो हायिबायस जों बेखौ मोजाङै खाथुमनानै दोननाय जायो आरो जायखौ नोङो बेखौ थालिर बेलायावबो बुथुमनानै दोननो हायो नोङो आरो बिदिनो नोङो बैयाव फोरावबो जोङो बुथुमनानै जों बेखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय जायो आरो बेखौ हा सिङाव फबनानै दोनबोला बेखौ जों बार हाबनो हायो खालामनानै दोननो हायो बेनिफ्राय बेखौ नों मास मोनसे बा म देर मासनि उनाव बेखौ बोखांफिननानै नोङो बेखौ लाखिनानै नोङो गुबुन मोनसे नोङो नांगौ बायसा नोङो सुबिदा बायसा नोङो बेखौ माबा खोस्लिजों हायनानै नोङो बेखौ दोननानै हायो आरो भैयामाव सोनानै जेब्लानो नों गोसो होन अब्लानो नों नाफामखौ एसे एसे नोङो ओंख्रिफोराव होलानो नो होनानैबो जानो हागोन जैरै नोङो नाफामजों नोङो ओ टमेट' होन्नानैबो नों जा जानो हागोन जेरै नाफामाव नों अमा बेदरजोंबो नों एवनानै नों जानो हागोन। थिग बिदिनो नाफामफोरखौ नोङो गोबां ओंख्रिफोराव नोङो आलु बिदिनो गोबां आरो ना ना गोरानजोंबो नोङो नाफामखौ नोङो संनानै गोथावनो जानो हागोन। आरो जों मिथिनो मोनदों जेनेबा नाफाम जायोब्ला जोंनि देहाफोराबो मोजां थायोनो आरो लोगोसे ओ जोंनि मेलेरिया जाम थानायफोराबो सोखारनो हायो होननानै जों आबै आबौमोननिफ्राय जों खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो
ओ नोंथां औ
होननानै बे बे बे जानायाबो जोंनि बे जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबबाय आरो माने जि आइ टेक मोनबाय जोंनि बे ना नाफाम जानायाबो नङा होनबा दिनै बुहुम दरबाव बिदिनो बे बर'फोरादि नाफामखौबो जायो बे बर'नि खायद' होननानै दिनै बुहुमनि मानसिफोरा मिथिबाय आरो नाफामजों जोंनि देहानि देहायाव जोङो गोबां इनारजिबो मोनो आरो मोनामनो हागौ बे मोनामनाया जोबोर स्मेला एसे आलादा जायो जायनि थाखाय खायफाया बेखौ जानो हाया जायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समावबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय साबायखर